औ माजों जाखो?
ब्रयलार औवा मेवाय
बोरै संनाय?
बेदारा।
ओम
जों बयलारखौ लुबाय एवफ्रामबाय
आमफाइ
औवा मेवाय होबाय। बिबा एवना लाबायमोन एसे
ओमफाय ओमफ्राय आरो
मस्ला मस्ला नोंस उनाव दैखौ रानथाबोनानै थांबाय आरो।
ओमफाय जाबाय
जाखांबाय ओमफ्राय जाबायबो जाखांबायबो
मा मा ओंख्रि संनो रोंगौ
ओंख्रियाथ' संनो रोंगोआनो गासिखौबो।
गोथाव गोथाव।
गासैखौबो बर'नि ओंख्रि अनला ओंख्रि सबबाय ओंख्रि
अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो हेल' हेलै
खोनायाखै नामा
खोनायाखै
खोनादोंना खोनायाखै खोनादों अनला खोनादो खोनादादों अनलाखौ बोरै सङो होनदो
अन
हा
नोंङो
मा होनदो
अनलाखौ माइरंखौ सुनानै लाङो एसे दैयाव सुनानै दोन अनलाखौ फार्स्टआव बायेरायावनो सोमनो दैथि फायाखै
खोनादों खोनादों
ओ एबार खोनाबाय उम नेट आ ओं नै लामा खाथियावसो जिरायनानैसै आं औ
आंबो गेट खाथियावसो दङ फुरा नेट आपडाउन आपडाउन जागासनो
उम दा खोनाबायना मोजाङै
ओं
ए जायगानिफ्राय ओरै साइद थांबाथाय डाउन जाखायो
उम मानो इदि जादोंथाय उम
सोर सोर दं
गासैबो दं जाखांनानै दसे थान्दा जिरायना दं गासिबो
आराम थान्दा जायोना बाहेरायाव थान्दा खिन्थु सिङाव बिराद गरम
उम
खनथाम नङा फैनायनिफ्राय दहाय फैनायनिफ्राय फिनगोन लगायाखै आं
आं फेननानै दं अ खाथियाव ओंखाम ओंख्रि संजोबबाय गरम गरमनो
गेस गैयामोन
गेस गैया जोंहाना बैसानासो दं। गेसखौनो लायथ'वाखै।
ओमफ्राय नोंसाहा मा ओंख्रि जाखोमोनलाय
ओ जोंहा जोंहा माबासो बहलजों ना संनो होनदोंमोन संलिया मुदुफुल ओमफाय आलु ओमफाय दाउ बेदर
एह गोथावथार माथो माबोरै संखो
बोरै संखो फास्टआव मुदुमफुलखौ हाना लाबाय आलुखौ आलुखौ हाना लाबाय बेदर सुनानै बेदरखौ एवफ्रामबाय मैगंखौबो एवफ्रामबाय दै होबाय मस्ला होबाय संख्रि होबाय बानलु होबाय आधा घन्टासो संबाय मोनबाय
ओमफाय जाबाय
उम मोजाङानो
उन्दुवाखैनो उन्दुवाखै
अह जोंहाबो थाब उन्दु नांगोन गाबोन फुङाव फोथाराव थांनांगोन ना।
अह
खारनो थांगोन फुङाव
फुङाव थांगोन ओं पासथा पासता
अखा हाबाथ' थांनो मोननाय नङा।
अखा हाबा थाङा अखा हायाबा थांगोन समावबो फिसा फिसा ओरैनो एसे माबा दंमोन न'निफ्राय ओंखार जेनबा माने ओमफाय उनाव हायाखैनो अखायानो
फिसा फिसाबाबो जेबो नङा फिसा फिसाया मोजांसो थान्दा थान्दानो
फुङाव सिबाबो जेबो नङा अखाया
उम
बेलासिआव सिजानो बायो
बेलासियाव उम
नङाबाथाय माने सिबाबो
जेबो नङा एसे फ्रि फ्रि हानाया
उम
लामायाव सोर सोर दं?
लामायाव जोंनि जोंहानि गथ'जों आंजों
औ
नोंलाय हारसिं
उम हारसिं जेराना दं
उम
बाखिफ्रा एै न'आव खामसालियाव जिरायजोबना दं
अह
सोरबाबा दुगैदो सोरबाबा जिरायना दं।
जोंहानाबो इदिनो सोरबा उन्दुदों सोरबा जिरायना दं बेलेग बेलेग
उम दहाय रायलायनायबा जों फिल्डावनो कमप्लिट खालामनो हायोमोन माथो।
उम दहाय हराखैमोन माबायावसो हरदों ओजों फैखांनानै।
ओहो थांजेननायावनो हरदो आं नायदोंमोन।
ए माथो आं नायस'नाखै।
आंङो नोंसानिसिम मोनहैहांबा ए टाइमावनो हर। दो माने ओमफ्राय माबोरै खालामनांगो आं मिथियाना।
अ होमबा गाबोननिफ्राय थाब थांनानै। खालामहैनांगोन एसे साइदआव थांङै थांङैनो।
लाउद जादो जे आंनिया‌।
आंनाबो इदिनो।
गाबोन नों ओंखाम संहैनांगोन नामा हजोंसो? उम
ओजोंहायसो ओं फोथारावसो मानसिफोर फैगोन ना? ओंखाम ओंख्रिखौथ' बिमाया सं संगोन आंङो माइ गायनांगोन। ओंखाम ओंख्रि संनाया खस्थ'सिनसोहाय फोथाराव। गायनानै आरामसे दसे। उम बार'थासिमल'सो नालाय साथा लानानै। ओंखाम ओंख्रि संनाया थांलाय। फैलाय अर खाथियाव थाबाय था गरम हाव हावनो। गायनोसै दसे जिरायलाय गा अखा हाना होबा हामगौमोन हाय। गान फार्स लाजेनगोन आं ओमफ्राय गायथ'ला। दैै थाबा गायसिगोन अखा हाबाय थाबा।
नै न' खाथिनिखोना मा गाबोन?
न' खाथिनिखो ओं
अ
खाथिना दै जाजोब्बाय। दै जानायाव थाब थाब गायनांगोन एबार र' उम। एबारथ' अखा हाबाय थाखासिगोन बियो थांनाय बोसोर। सोरनि बायदि अखा गैयि जानाय नंला आरो बयबो गायनो मोनसिगोन थाब थाबनो।
उम
अबबा जायगायाथ' गायखांजोब्बायानो आख' थाब थाबनो।
गाय गायखांबायखोमा।
उम गायखांबाय। ऐैफोरो जोंनि बे माबानि दिमु खाथिनिफोरा रिपार बारनानै
एनिया गायखांजोबायना।
गायखांजोब्बायनो इनिया।
उम।
आरो जनाय साइदखैबो गायखांजोब्बायानो।
एखैयबो अखा फैबाय हाबाय थाबा थाब जोबगोन।
उम।
हराव फैनानै सानाव गारबानो जायोलै।
उम हरावल' हानांगौ अखाया। ओमफ्राय सानफोराव सानजों दुंना नाङो होमबाना स्रां जायो आरो।
खामानिबो जायो।
खामानिबो जायो ओं। दा अखायानो जेबो माबा गैयाना। मालाबा सानाव रे रे रे सो हाबाय थासिगोन ये अखाया हाबाथाय।
उम।
हाथोंसैहाय थाब थाब गायखांनानै दलर थानो मोननायनि। हो? अ।